नोंथां।
औ नोंथां खोनादों औ नोंथां आंथ' दायो ओरैनो दङ।
अ उम फ्रिबा दायो?
औ फ्रियैनो दङ।
दा आङो नोंथांनाव मोनसे टपिकनि सायाव लानानै मोने लायरायथार दोमोन आरोे औ दा लायरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
औ दा बे टपिकआनो जाहैबाय जेनेबा नोंसिनि ओ एरियायाव बा गामियाव जेनेबा सोलोंथाइनि बिबाङा जेनेबा सोलोंथाइ लानायनिआ हारफ्रा बेसेबां बेसेबां जौगाखो माबायदि माबायदिहाय बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ हागोन नोंथां।
औ।
सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला माने ओ जोंहा जोंनि ओ सुबुं माहारिफोरनि जिउआवहाय माने ओ नांथारगौ आरोना। नांथारगौ आरो माने सोलोंथाइ गैयाब्लानो माने ओ जेबो जाया आरो ना। दानि मुगाफ्रावहाय ओ दानि आरो गोदोनि मुगा होननानै बुङोब्ला जोङो ओ सोलोंथाइखौ जोङो गोदोनि मुगाफ्राव जोबोद खम बिबाङाव जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना। गोदोनि बिबङावाय जोङो सोलोंथाइ लानोनो जोंहा खाबुआनो गैयामोन आरोना। खाबुआ जोबोद खमखायामोन गोदोनि समावहाय। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ फरायसालि ओ बिदिनो कलेज स्कुल बायदिफोरा जोंना माने खाथियाव गैयामोन। बेफोरबायदिनि थाखायनो माने जोंहा गोबां खस्थ' जायोमोन आरोना। कलेज फरायसालि कलेज बिदिनो स्कुलफ्रावहाय थांनो थाखाय जोंहा माने गोबां गोजान गोजान थांनांगौ जायोमोन। आरो गोदोनि समावथ' जोंहा बिदिनो साइकेल गारि मथर गैयामोन नालाय। थाबायनानैसो थांनांगौ जायो जोंहा। बेनि थाखायनो माने गोबां खस्थ' जायोमोन आरो आरो
कलेज इदिनो स्कुलाव थांनाय बायदिफ्रावनो माने सानसे गाहाम थांनांगौ जायोमोन आरो ना। थांलाय फैलायावनो सानसे गाहामा समा थांखायोमोन।
औ
औ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा आ गोदोनि माने आ मास्टारफोरा एबा फोरोंगिरि फोर माने आ गोबां एबा गावसोरबो माने फोरोंगिरिफोराबो माने गिदिर गिदिर फरायनाय नङामोन आरोना एसे खम खम फरायनायमोन आरो बेनि थाखायनो माने गथ'फोरखौबो एबा स्टुडेन्टफोरखौबो बारा एसेबां माने बुजायनाय हायामोन आरोना ओ खोथा बाथ्रा मिथियामोन बुजायनो हायामोन गावसोरो जि रोङो बेखौनो ओ स्टुदेन्टफोरनोबो गथ'फोरनोबो खोन्थानानै होयोमोन आरोना औ आरो जोंहा गोबां आ खस्थ'नि गेजेरजोंसो फरायनांगौ जायोमोन आरो ओ गोदोनि समाव थ' जोंङो आ गोबां आ बर'फोरनि बेलायावहाय जोङो गोबां बेफोरबायदिनो आ दोनि न'खरफोर गैया दुखिया दुखिया बेफोरबायदिनो बेनि थाखायनो माने आ गोदोनि समावहाय माने बिदिनो आ थाखोबा एबा जि था खो बिदिसिमल' फरायनायखौ जोङो नुनो मोनोन आरो नुनो मोनोमोन आरो आरो
जाय जायहा माने आ एसे दोनि न'खरनि बिसिनि गथ'फोराल' मानेे आ कलेज फरायनाय आरो इउनिभारसिटि फरायनाय बायदि बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना आ बेनि अनगायैबो माने आ गोदोनि समावहाय माने रांखाविबो नांगौ जायोमोन नालाय बिदिनो माने दुखिया दुखिया न'खरफोरावथ' रांखावरिबो बारा थायामोन बेनि थाखायनो माने एसे दोनि सुबुंनि न'खरनि गथ'फ्राल' माने गुबुन जायगायाव थांनानै कलेज फरायनाय एबा इउनिभारसिटि फरायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो
औ
औ आरो सोलोंथाइनि बेलायाव जोंहा गोबां आ गोदोनिफ्राय माने आ दासिमाव जोंहा गोबां ओ जौगाबोनायखौ नुनो मोन्दों दानि फरायनाया जोंहा गोबां मोजां मोजां मोजां जाबाय गोदोनि बायदि इसिबांबो बेबायदि खस्थ' गैला माने दानिया माने जोंहा गोबां आ खाथि खाथियावनो दङो। आ थाखो खस्रिनिफ्रायनो दङो। जि थाखोसिम एबा जिनै थाखोसिम एबा इउनिभारसिटि जोङो खाथि खाथियावनो जोङो मोननो हाग्रा जाबाय आरो ना दा लोगोसे थांनाय फैनायनि जेबो खस्थ' गैला जोङो आ न'खर न'खरनो साइकेल बिदिनो मटर साइकेल आ थायो आरो लोगोसे लामा सामाफ्राबो मोजां जाजोब्बाय दा बायदिफ्रावहाय आ लामा ससे थाबायनानैनो माने गारि गाखोनो हायो थम थम गाखोनानै थांनो हायो माने मोजां जाजोब्बाय आरो ना गोदोनिफ्राय गोबां सोलायनाय फैबाय दानि मुगाफोरावहाय आरो दानि सोलोंथाइनि बेलायावहाय जोंहा गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों आ सोलोंथाइ लानानै माने आ गावखौनो जोबोद आ बुजिना रोंखा राखा आरो समाज फोसाबनायाव हाबा आ मावग्रा आरो आ गावनि जिउनि थांखिफ्रावहाय ओ मुखुब जाग्रा सहैनो हानाय बेफोरखौ जोङो गोबां आ सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों आरो
औ
बेनि अनगायैबो जोंहा आ जोंनि सोरगिदिवाव ओ नुनो मोनदों जि ओ फरायनायनि बेलायावहाय जोंहा गोबां आ मोजां मोजां आ फरायसाफोर जोङो नुनो मोनबाय आ जाय आ बिदिन्थिफोर होनो हायोब्ला जोंहा आं गोबां बिदिन्थिफोर दङो। जेराव जोङो फरायनायनि गेजेरजोंनो ओ गावखौ सासे फोरोंगिरि गावखौ सासे आ गावनि जिउनि थां खियाव सौहैनाय बेफोरबायदिखौ जोङो ओ नुनो मोन्दों आर ना जोंनि सोरगिदिंयाव। औ आरो लोगोसेयैनो ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो फरायनायनि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ सोलायनायबो नुनो मोनदों मबाइल मबाइल बायदिनि गेजेरजोंहाय जोङो गोबां फरायनो हायो। ओ गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि मबाइल बायदि बायदि गैयामोन नालाय।
औ।
ओ बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय जोङो गोबां ओ बुजिना रोंखा राखा एबा गुबुन जायगायाव मोनसे नलेजफोर मोननो हायो आरो ना जेरै ज जेनेरेल नलेज। कारेन्ट एफियार बेफोरखौ जों मोने मिथियो गुबुन गुबुन जायगायाव मा जा दों मा मादों। बेफोरखौ जोङो मिथियो आरो गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो गोबां ओ फरायनायनि गेजेरजोंनो सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो ना। औ औ नोंथाङा बुंबा ओ गोदोनि फ्राय दासिमाव जोंहा माबायदियै ओ खस्थ'यै फरायनानै माबायदियै ओ जौगाबोनो हादों बर' सुबुंफोरा बेनि सोमोन्दै फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो एसेनो।
औ जागोन नोंदां ओ सोलोंथाइथ' जेनेबा गोदो समावहाय बिराद खस्थ'मोन नङा होमबा सोलोंथाइ लायानायाव थारमाने जोंहा गोदो सोलोंथाइ लानाय बेफोरबायदिनो जा खाथि खालाव बिदिनो फरायसालि गैया। जेनेबा फरायनो थाखाय जोंहा बारा सुबिदा गैयामोन आरो जेनेबा जोंहा बर' स्कुल होननानै बुंबाथ' जोंना बर' स्कुलाथ' बारा गैबाङानामोन। बिदिनो गामियै दरब्रै दरबा बेफोरबायदिजों जोंहा गंसे बेफोरबायदि फरायसालि दंमोन आरो गोदो दा जोंहा बांसिनानो ओ गुबुन मिडियाम आवसो जोंहा ओ बर' मिडियामनि अनगायै बिदिनो हारसा मिडियाम हारसा मिडियामावनो बांसिनै फरायनायखौ जों नुनो मोनो जेनेबा गोदोनि समावहाय। मानो होनोब्ला जोंहा बर' मिडियामाव एसे मास्टार फोरोंगिरिफोरनि फारसेबो बिबाङा खममोन माने। दा बेनि थाखायनो जोंहा बर' मिडियामाव बारा फरायनाय जायामोन आरो बेनि थाखायनो जोंहा एसे गोजान गोजान माबाफ्राव फरायसालिफ्राव जोंहा थांनानै सोलोंथाइखौ लाहैनांगौ जायोमोन। आरो बेबायदिनो जोंहा बेफोराव थांनायनि थाखाय जोंहा एसे सुबिदाफ्रा एसे खममोन आरो जेनेबा जोङो बिदिनो जोङो गोदो समावहाय साइकेलबो बायनो हाया नङा होमबा रां रुफानि जा जोबोद आं खालाव दङमोन जेनेबा बेबादिनो जोंहा थाबायना थांनो थाखायबो मालाबा समाव जों बानानै फैयो जेनेबा। सानफ्रामबो गोजान लामा हान्थिनानै बोरैथो थांबाय थानो बेफोरबायदि साननानै माने। थांनाय जायामोन आरो फरायसालिफ्राव बेफोरबायदियावनो जोंना सोलोंथाइ लानायनि बिबाङा एसे खम जानानै फैदों आरो गोदोनि समावहाय आरो जोंहा गोदो बेबायदिनो जोंहा ओ बांद्राय गोबां माने गोजौ थाखोसिम फरायनायखौ जों नुनो मोनामोन आरो। नुयोबाबो जों जोबोद खम माने साननो हालायनाय सिबांखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो जेनेबा। बिदिनो जोंहा रां रुफानिबो एसे सायाव एस एसे सोनारनाय फैनाय जायो माने मानो होनबा जोंहा दा इउनिभारसिटि। कलेजफोर फरायनो थाखायब्ला जोंहा टाउन सहर बा गुबुन जायगाफोराव जोंहा थांनानै फरायहैनांगौ जायो। बेफोराव जोंहा थांनानै थाहैनो थाखाय बिदिनो रुम नांगोन बा हस्टेल फोर नांगोन बेफोरनि थाखाय जोंहा बेफोराव थोजासे रां रुफा हरनो हाया। जायनि थाखाय जोङो सोलोंथाइखौ माने गेजेर ससेफोरावनो जेनेबा नागारनांगौ जानानै फैयोमोन आरो गोदोनि समावहाय दा गोदोनि समावहाय जोङो साख्रि बाख्रिफोर लानोबाबो एसे खम बिबां फरायनायफोर मोननो हायोमोन जेनेबा जोङो मिथिनो मोनो जेनेबा सोरबा सोरबा मेट्रिक पास खालामनानैनो बा बेबायदि ओ मेट्रिक पास खालामनायानो गोबां फोरोंगिरि साख्रि बेफोरबायदिनो आरो गोबां बिबाग बिभाग ओ आर्मि पुलिसफ्राव मोननायखौबो बे जि थाखो जिसे थाखो बेफोरबायदि फरायनानै गोबां गिदिर बायदि
नानै लानाय जायोमोन आरो नाथाय दानि समावथ ओ गोबां गिदिर गिदिर फरायनायखौ जों नुनो मोनसै जेनबा दायो बयबो गामियावहाय जेनेबा जोंहा बिदिनो बिए एम ए ओ बिदिनो आरो बि एड डि एल एड बायदि लानाय सोलोंथाय सोलोंथाइ लानायफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो दा बेफोरबायदिनो जोंहा बेफोरबायदि आजिखालि गोबां गिदिर गिदिर फरायब्लाबो साख्रि बाख्रि मोनालासिनो ओरैनो थानायखौबो जों नुनो मोनसै मानो होनोब्ला जाहा सोलोंथाइ लानायनि बिबाङा गोबां बांबाय आरो दा जोंहा सोलोंथाइ लानायाव जोंहा गोबां बादायलायनाय जानानै फैयो जेनेबा नों हायोना आं हायो बेफोरबायदि जानानै फैबाय आरो आरो गोदोनि समावथ बेफोरबायदि गैयामोन औ दा जोंहा दानि सोलोंथाइ लानायावहाय गोबां सुबिदा जानानै फैबाय जेरै गारि मथर जोंहा दा एसे रां रुफानिबो एसे सि आंनि बायदि बांद्राय गैटारि नंला दा बुंनो थाङोब्ला ओ नखरफ्रोमवबो जोंहा गारि गुरा थानायखौ जों नुनो मोनसै आरो औ दा बेबायदिनो जोंहा दा मोजाङै सोलोंथाइ लानो हायो औ आरो दा जोंहा बयबो एसे एनैबाबो रोंखानाय राखानाय जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ दा नोंथांजों बेसेबां नोंथाङा बेखिनि समखौ आंङो होनाय नि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ औ
बिदि नोंथांजों सोलोंथिनो बाखै रायज्लानो मोननानै मोजां मोनबाय जेनेबा बुजियैखौ बुजिबाय औ दे होनबा नोंथां